खुलुमबाय नोंथां अ ओ बेलासिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो
औ दा बिदिब्ला नोंथाङा जुदि ओ सम दङ अब्ला आं नोंथांजों जोंनि दोरोङारि गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां
औ दा जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जा गोदोनि फ्रायनो ओ जोङो गानबोनाय जो -जोंनि गाननाय जोमनाय जेरैबायदि ओ हौवा माहारिफोरा जोंना गामसा गानो आर'ननाइ लायो आरो आइजो माहारि फो फोरा जोंनाबा हिनजाव माहारि फोरा जोंना दखना लांगा दखना गानो आर'ननाय फास्रा लायो बेफ बेफोनो जोंनि दोरोङारि गाननाय जो जोमनाय नङा होमब्ला नोंथां दा बे दोरोङारि गाननाय जोमनाय जोङो गोदोनि फ्रायनो जोङो गावनो माने ओ खुन्दुं थुननानै जोङो गावनो दानानै गानोमोन दा बे गावनो दानानै गाननायनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होदो सुंद'यै
औ ओ जोंनि बर माहारिनि आइजो आइजोफोरा आइजो माहारिफोरा ओ बिदिनो गोदोनिफ्रायनो माने दानाय लुनाया जोबोर आखा खाफा आखा फाखामोन ओ बिब्दिनो बिसोरो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने दानाय लुनायखौ दाबोगासिनो दंमोन आरो माने गावनो दायो गावनो जानो औ आरो जुदि औ नखर नखरफोर नखर नखरबो माने ओ जि दाग्रा हेसान बेफोर ओ माने गोदोनि दिनाव थायोमोन आरोना ओ बिदिनो ओ गासै ओ बर' ओ हिनजाव माहारिफोरा माने जोंनि आइजो माहारिफोरा ओ बिदिनो दायै दायै औ गावनो खुन्दुं थुननानै ओ गावनो ओ बिदिनो ज जि ओ लांगा दखना दायै दायै गानोमोन आरो बिदिनो ओमफाय ओ हौवा माहारिनिबो गामसा दानानै गानहोयो ओ ओ बुंनो थाङोबाथ' ओ- ओ गांसेबो माने जिफोरखो माने बायनानै गाननाय जायामोन बिसोरो ओ गाव गावनो दानानै ओ गाननाय जायोमोन आरो
दा बे जोंनि ओ गाननाय जोमनायखौ नोंथाङा बुंबाय जे जोंना गोदोनिफ्रायनो गावनो दानानै लुनानै गानो होननानै दानि समाव नाथाय जोङो ओ दानि समावहाय बिदि माने गोदोनि समाव गावनो दानानै गानोमोनब्लाबो नाथाय दानि समावहाय माने गावनो गाव दानानै गाननायखौ जोङो सि एसे गोदोनिख्रुइ खम नुनो मोनसै आरो नोंथां मानो होनोब्ला गोदोनि समावहाय ओ सोलोंथाइ लायि खौ माने नुनो मोनोमोन जायनि जाहोनाव माने गोबां सुबुङानो ओ नआवनो थानानै जेरै हिनजाव माहारिफोरा सि दानाय ननि बाय बायदिसिना खामानि मावनाय मानाय फरायसालियाव थाङामोन नालाय बेनि थाखायनो न'आवनो थानानै बिदिनो गावनि नखर न आवनो थानानै बिमा बिफा बिमाफोरजों माने सोलोंजायोमोन सि खौ दानो मानो बेबायदिनो गासै सैबो सुबुङानो माने आइजोफोरानो माने हिनजावफोरानो सि दानो माने आखा फाखामोन नाथाय दानि समावहाय सोलोंथाइ लानाय ए बायदिसिना खामानिफोराबो जेरै बांनाय रावबो माने ओरैनो थाया ओ बिनिखायनो माने दानि ओ आइजोफोरा बांसिन माने सि दानानै गाननोखो सम मोनलिया आरो समा थोलिया आरो दाना न आवनो नानै बिदि सि दानानै गाननो मानो बिदि गोदोनि समावथ' माने नखर मोनफ्रोमावबो माने हिसानसालि दङमोन। ओ खायसे खायसे न'ख न'खरावथ' गंसेनिख्रुइ बारा माने गंनै गंथाम सिम हा लागै जोङो हिसान सालि थानायखौ नुनो मोनो मोन आरो नोंथां। नाथाय दानि समावहाय जोङो बिदि नख खर नखर सि दानाय बा हिसाराबसालिखौ जोङो नुनो मोनलिया बांसिनानो जोङो माने ओ बायदिसिना जोजोनथोर ओंखारबाय दानि समाव सि दानायनि बे जोनथोरफोराव जोङो सि दानायनि गाननायख खौ जोङो नुनो मोनसै समनि आंखालनि थाखाय रावबो माने सि दाबांला आरो दा बांसिनानो माने ओ दोरोङाव दानाय बा खायसे खायसे जोनथोराव दानाय माने गान्नाय जोमनायखौसो जोङो नुनो मोनो गो दोनि समावहाय माने ओ मिथिंगाजोंनो सोनारनानै थानाय जोंनि बर सुबुंफोरा मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै जिउ खुंबोनाय जायनि जाहोनाव माने एम्फौ लाथा फिसिनानै बे एम्फौ लाथानिफ्राय जा जोङो फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं थुन्नानै इन्दि खुन्दुं दिहुनोमोन बैफोरखौ दानानै गानोमोन बेनि उनाव जोङो। बायदि बायदि गाबनि बा रं बिरंनि जोङो ओ खुन्दुं दिहुननानै जोङो गाननो थाखाय जोङो दानि बायदि बाजारनिफ्राय जोङो गाब बायनानै जोङो फोनामोन मा खालामोमोन जोङो मिथिंगायावनो मोननाय फिथाइ सामथाय बिफां बिलाइफोरनि जोङो बेफोरखौ देग्लिनानै बिनि माने ओंखारनाय बिदैफोरखो खौ जोङो गाबफोरखौ फोननानै जोंनि खुन्दुंफोरखौ बायदिसिना गाबनि खालामोमोन आरो बायदिसिना रोखोम खोमनि जोङो आगर एरखांनायखौ जों नुनो मोनोमोन बाय दखनाफोराव आइजोफोरनि गाननायाव दा बेफोर जोङो आगर जों माबोरैहाय एद होननानै बुङोब्लाथाय जोङो ओक्षबर'फोराहाय जोंना मिथिंगानि सायावनो सोनारनाय नालाय बै हाजोनि मोनसे समायना नुथायखौ नुयोब्लाबो बेखौ जोङो आगराव दैखांनाय दाव मासि बिरनानै थाङोब्लाबो जोङो बिनि ओ सावगारिखौ जोङो बेयाव आगर महराव एरखांनाय हाग्रा बंग्रानि जोङो बिफां लाइफांफोरनि सावगारिखौ जेरै दिंखिया आगर बा थाइगिर बिबार बिदिनो गासैबो मिथिंगानि नुथाइफोरखौनो लानानै जोङो आगर एरनायखौ नुनो मोनोमोन दा नोंथाङा बे आगरनि सोमोन्दै दा आगरनि मुंफोर एसे फोरमायना होदोलाय
औ आं नुनो मोनबोनाय आगरफोरा जादों मा फारेव आगर
औ औ
थायगिर बिबार आ-बेनिफ्राय दावराइ मोख्रेब आ बेनिफ्राइ हाजो बे आगर आ बिदिनो खासिहाथाय
औ
बिदिनो गोबां दं नाथाय आं मुं'फोरखौ बांद्राय गोसोआव गैजोबब्ला
औ औ दा नोंथाङा बे ओ-गोदोनि जोंनि जा दोरोङारि गाननाय जोमनाय आरो ओ-गोदोनिफ्रायनो जा जोङो दिनैसिम गानबो गानबोबाय जोंनि हौवा माहारियानो जा बा आव माहारियानो जा जोङो दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गोदो समनिफ्रायनो दिन समालागै गानबोनानै जेरै जोङो बर' हारिनि माने दो दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सिनायथिखौ लाखिबोगासिनो दङ नाथाय खायसे खायसेया माने अ गोदोनि समनि गाननाय जोमनायखौ गान दासिमहालागै गानगासिनो ना दानि समावहाय आलादा गाननाय जोमनाय गाननायखौ नुनो मोनो बेफोराव नोंङा नोंथाङा माबाफोर फारागफोर नुनो मोनदों नामा फारागथि दङ नामा एसे बुंदोलाय नोंथाङा
औ ओ बिदिनो ओ गोदोनि जा जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बा दख'ना अ बेखौ गोबाङानो दानि दानि जुगनि माने अ-मानसिफोरा माने अ- एसे खम गानो आरो माने आ दानि गोदान जुगाव आरो मालाय आरो माबा उम बायदिसिना गाननाय जोमनाय ओंखारबाय नालाय आ-बिब्दिनो औ औ बाजाराव मोननाय आ-बि दि अ-सुरिदार लंपेन्ट बायदिसिनाखौ माने आ- दानि अ-खायसे खायसे अ-आइजोफोरा माने बायना गाननायखौ नुनो मोनसै आरो। आ बिदिनो औ अ-बिदिनो लांगानि अनगायैबो माने दख' दख'नानि जोंनि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रानि अनगायैबो बिसोरो माने अ-गुबुन अ-गुबुननि गाननाय जोमनायखौ माने गानग्रा जाबाय आरो।
औ औ नोंथां दा बिदिब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो गाननाय जोमनाय खौ जेरैबायदि दिनैसिमहालागै ओ-खायसे खायसे सुबुङा ओ-गानबोगासिनो आरो खायसे खायसेया गानाखै बिदिबो नंद्राया जेरैबायदि ओ गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ गाननायजों लोगोसे माने खायसे सम आरो थासारिखौ लानानै बा खायसे जायगाखौ लानानै जोङो गुबुननि गाननाय जोमनायखौ जोङो गान हो गाननो गोनां जायो जोङो समावहाय मानो होनब्ला खायसे खायसे दानि सु सुबुंफोराहाय गुबुन हादरावनो जा बा गुबुन जायगाफोरावनो जा जोङो गोबां दावबायहैनायखौ नुनो मोनो माने दावबायारि सुबुं फोरा एसे बांबाय दा बे गोजान गोजान जाय जायफ्रा जायगा बा हाजो ओनसोलफोरावहाय जोङो ओ दावबायनो थाङोब्लाथाय जोङो मा गावनि जा अओ हारिनि गानग्रा जोमग्रा जेरै लां लांगा दखना आरो गामसा बायदिखौ जोङो गाननानै थाङोब्ला एसे उसुबिदा जानायखौ खौ नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला जोंनि लां दं दख'नायाहाय जोङो एसे जोंनि लांगा दखनाया एसे गिदिर जेरावहाय जोङो गावनि सोलेरनि अ जेरैथिंबो बा सोलेर गंसे जोङो गावनि ओ सोलेरखौ होथिनानै जोङो फान फ्रबनानै जोङो गावनि लांगा दखनाखौ गाननो गोनां जायो दा बेबायदि गावनि सोलेरखौ फानफ्रबनानै गाननाय लांगा दखनाजोंहाय जोङो माने खायसे ओ हाजो ओनसोलफोरावहाय जोङो गाखोहैनो बा दावबायहैनो जोंहा एसे उसुबिदा जायो। जायनि जाहोनाव जोङो गावनि माने सुबिदानि थाखाय जोङो गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायखौबो जोङो सम आरो थासारिखौ लानानै जोङो माने गाननो गोनां जायो आरो नाथाय बेफोरखौ गानोब्लाबो जोङो गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ जोङो एंगारा सिनायथिखौ एंगाराखै जोङो खायसे खायसे फोरबो हाबा बायदिसिना जोङो समा खायसे खायसे समाव जोङो गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ जोङो गुबुन हादराव थायोब्लाबो जोङो गाननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां माने सिम बर' हारिनि जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ जोङो दिनैसिम गारनायखौ नुनो मोनाखै जोङो सम लानानै थासारि लानासो जोङो गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायखौ गारो नाथाय जोङो गावनि गाननाय जोमनायखौ जोङो माब्लाबाबो बर हारि खौ जोङो गारनायखौ नुनो मोनाखै आरो नोंथां
औ
दा बै दो लांगा दखनाखौ जों जेरैबायदि ओ दानानै गाननायनि जोङो खोथाखौ दहाय जेरै सावरायबाय दा बे दानोनि गाननो थाखाय जोङो बि दानाय लुनायाव जोङो जेरै जा आइजें आइला बाहायो जों नङा होमब्ला नोंथां दा बे आइजें आइला बाहायनायनि सोमोन्दै नोंना नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा
औ जोंनो गिबियावनो ओ दानो होनबाथाय जोंनो मा नांगोन हेसान नांगोन नङा होमबा साल गिबियावनो जों साल खुन्था जायखौ जों साल खुन्था बुङो हेसाननि खुन्था बेफोरबायदि ओ बानायना लाग्रोनांगोन ओ बेनिफ्राय जोङो गिबियावनो खुन्दुंखो ओ थुननानै ओ बा सोंनानै लाग्रोनांगोन आ बिनिफ्राय बै ओह सालखुन्थायाव जा गान्दै गान्दै जायखौ जोङो होनदो गान्दै ओ गान्दैयाव जोङो मेरायना लानांगो जायो आरो
ओम दा बिदिब्ला नोंथां समा जोंना जाबायमोन उनफोराव सावरायफिननोसै नामा नोंथां।
औ जायो दे नोंथां